नोंथां औ
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय औ ख'बरफोरा मोजां बा नोंथां?
औ मोजां नोंथां।
औ
दा जेनेबा आं नोंजों मोनसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन आरो सावरायजागोन ना नोंथां?
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां
औ जोंबो बिदिबा जों जागायनि जें जे जों दा बैसा सागुनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ दे
बिदिनो जों बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरोना नोंथां जेरै मानसि बैसाग गु मोसौ बैसागु
औ
बिदिनो जों बैसागुनि फार दिनखालि जों माने मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां बिदिनो बेयाव बायदि बायदि होनाय जायो जेरै लाव लाव होनाय जा फायो फान्थाव हालदि दिग्लिलि थि, बिदिनो थाराय बायदि बायदि होनो जायो आरोना नोंथां बिदिनो होनानै जोङो मोसौखौ थुैनायज जायो थुखैनाय थुखैखांनायनि उनाव बिदिनो दिग्लि दिग्लि थारायजों माने जोङो बुनाय जायो आरोना बेखौ औ जों दा बर'फोरनि मोनसे सु सं दं बेजों माने बेखौ बुंनाय जायो। बिदि बुंनानै माने जों बेखौ आरो बे जों दोनि सारायनि सारायनि माने हांगारखौ खौ हनानै बिनो माने फथा होनायज जायो आरोना जेनेबा बर'नि नेम गासिबो फालियो नालाय बैसागुआव
औ औ थारै
बिदि होनाय औ बिदि होनाय जायो आरो उम नोंथां नोंथांमोननि जासे बोरै
ओ जोंनिथिंबो बेफोरो आसार खान्थिया ओ देसिमबो दं जोंनावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। बैसागुआव जोङो मोसौ मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बेफोरबायदिखौ खुंनाय जायो आरो दा जोंहा मोसौनि बो सागुखौ ओ सैथो दाननि जोबथा खालार खालि ओ जोङो उम खालामनाय जायो। बेवहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो बेवहाय बायदि रोखोमनि मै ओ जेरै लाव फान्थाव हालदै दिग्लिथि बिला ओमफ्राय ओ थाराय थारायनि बेदर बेफोरखौ हानानै माने स्निथा गा बिदनि हानानै माने बिखौ ओ मोनसे हालदै ओमाबा होनो मोखोना बिबिर जमा खालामनानै बेखौ मोनसे माबा खालामो आरो ओमफ्राय ओ लोगोसेनो बै सानखालि ओ मोसौफोरखौ जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सारायफोरनि हांगारखौ बुथुमनानै बेवहाय थाव फोननानै बेखौ मोसौनियाव बे जे औवानि ओ गन बेखौ जोङो मोनथाम जयै खानानै मोसौनियाव दद दद दद इफोरबायदि फोननानै होयो आरो गोसोम गोसोमखौ गोसोम गोसोमनो बेख खौ फोथायनाय दङ जोंहा माने जोंना बर हारिया गोदो गोदाय बांसिन हाग्रा ओनसोलाव बा जोङो आसामनि थागिबि रायजो ओ सुबुं नालाय बेनिखायनो बैफोरो जोङो गोदो गोदाय माने बांसिनानो हाग्रा ओनसोल जायोमोन बै हाग्रा ओनसोल खाथि खालायाव बांसिन थायोमोन नालाय बेवहाय माने बायदि रोखोमनि जिब जुनार मोसा मुफुर बैफोरबायदि जिब जुनारफोराबो खाथि खालायावनो गोबाङै थायोमोन आरो दा बिफोरनि फ्राय जोङो जों न'आव फिसिनाय मोसौखौ जोङो ओम बैसागुनि समाव ओ उदांङै साननैसो एंगारनानै होयोमोन आरो बेवहाय एंगारनाय जाहाथे बे मोसौफोरखौ हाग्रायाव थाङोब्ला हाग्रानि जिब जुनारफोरा माने बेखौ खहा खालामा बैनि थाखाय बेफोरखौ ओ उम बेफोरबायदि मोसौखौ गाबहोनानै ओ बैसागोआव दोनो बिदि होननानै मिथिनाय जायो। आरो दा जोङो बेखौ गाबहोखांनायनि उनाव बेखौ जोंदि जा मैगं थाइगंफोर हानानै लादों। मोन बेजों दैमाफोराव लांनानै। ओं ओ सारै सारै ओ थुखैनाय जायो आरो बे खौ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमानि खिथेर बिफानि ओ बेफोरबायदिनो आं एसे बावलायलांबाय बेफोरबायदि माबा मो मेथाइ खननानै ओ थुखैनाय जायोमोन आरो जों गोदो गोदाय दाहोनाफोरा दाबो बेफोर नेमखान्थि आसार खान्थिया दोङो थेवब्लाबो जोंहा ओ एसे मोसौफोर लानाया खम जाबाय बिनालाय एसे खम नुनो मोनो आरो हेल' ओ बिनिफ्राय मोसौ नि बैसागुखौ ओ बे मोसौनि सानखालिखौ खुंखांनानै बे मोनाबिलियाव मोसौखौ मान होनानै बेखौ जोङो गोदान हागा बा गोदान दिरुं होनानै बेखौ खुलुमनाय जायो आरो मोसौ। मोसौ गलियाव मोसौफोरखौ बेनि उनाव ओ‌ बैसागोनि सेथि सानाव जोङो मानसिनि बैसागु होननानै फालिनाय जायो। मानसिनि बैसागुआव जोङो ओ बयबो जोंनि न'खरखौ साखोन सि खोन खालामना लानानै गावब गाव सु बयबो सुबुंफोरा दुगैस्रां लोबस्रां गोदान जि जोमनानै बैसागुनि न'खरनि गोदेरफोरखौ आरो गेदेरफ्रा उन्दैखौ अननाय होसि ओ जासिलायनानै जोङो बैसागुआव जे जोंनि बोसोर गोदाना मोजाङै थांथों बेनि थाखाय गोखा गोखै बायदि रोखोमनि जेरै खेेरादाफिनि दि खिया मानि मुनि गिदिर फिसा खिफिबेन्दों ओ फुंखा बिलाइ थालिर फस्ला आरो ओ बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि सेजौ सेथा ओ जाथोनि मैगंफोरखौ खानानै माने गो गोखा गोखै जानाय जायोमोन आरो बैसांखालि। बेखौबो जोंहा नेम ओ फोथायनाय दङ बर' हा जे बे ओ गोखा गोखै सेजौ सेथा ओजाथनि जाथोनि मैगंफोरखौ खानानै संनानै जायोब्ला माने ओ बोसोराव जोंनिया माने देहाया मोजाङै थाङो माने गाज्रि बारहावा बा गाज्रि बेराम आजारा जोंनियाव सन्देरा बैफोरखौ गोजान खालामनो थाखाय जोङो ओ बेखौ जानाय जायो होननानै फोथायनाय दं आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
फ्राय मोसौ बैसागुनि उनाव जोङो ओ ओ मानसि बैसागु थांबाय मानसि बैसागुनि उनाव जोङो ओ सैमानि बैसागु ओ दाउनि बैसागु हांसो सोनि बैसागु ओ इनिफ्राय अमानि बैसागु बेफोरबायदि मोनफा मोनफा स्नि सानखौ जोङो फालिनाय जायो आरो। ओ बेवहाय बैसागुआव जोङो बयबो ओ बैसागु बोथोरजों ओ रंजानानै ओ रंजानानै माने म बैसागुनि बायदि रोखोमनि मेथाइ खननानै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेंथ हारिनि हारिमु जेरै दखना गामसा आरनाइ फास्रा लानानै खाम जथा सिफुं लानानै गामि गामि बयनिबो नखर नखर र ज ज मोसालायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
जोंनिथिं गोबां अखा हाबाय दङ नोंथांमोनथिंबो अखा हादों नामा नोंथां?
औ हादों नोंथां।
नोंथाङा आं रायज्लायनायखौ मोजाङै खोनाबाय दङबा
औ खोनादों नोंथां।
दारा नोंथाङा ओ नो बैसागु फोरबोआव जे बर' आइजोफोर आरो बर' हौवाफोरा जोहोलावफोरा माबायदि गाननाय जोमनाय जोङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जेरै जोंना बोराय बोराय बुरै सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला बिदिनो जमा जमाया आरो नोंथां बिदिनो मोसानायनि गेजेरजोंनो उम बुरि बिदिनो सिख्लाफोर एबा बुरैफोरा जेरै दखना गोमोब्लाउस गोज्जा आरनाइफोर थांफा फास जागजा बिदि गाननानै मोसायो आरो सेंग्राफोरा जेरै गामसा गामसा गाननानै गिन्जि गिन्जि गुफुर आगोलावथ गिन्जि गानोमोन नाथाय दानि जुगाव गोदान सोलायबाय नालाय आरनाइनि गस्ला ओंखारदों बेखौ गानो बेनिफ्राय आरनाइ लायो बि खाम, सिफुं, सेरजा, जथायैनो माने ओरै ग्रोम ग्रोमनो गामि गामि हाबै हाबै मोसायो आरोना नोंथां।
औ औ थारैनो।
औ औ। बिदिनोनो सायो बिदिनो गोदोनि जुगाव खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोसानाया बांसिनमोन नाथ नाथाय दानि जुगाव एसे खम जालांबाय आरो। आरो ना नोंथां।
औ जोंहा दाना गावबा गावनि खामानिफोराबो बांसिन माने समजों लोगोसे खामानि थेवबो होसोनांगौ जायो बेनि थाखाय बांद्राय सम मोना बैहाय एसे खम जाबाय जानांगौ नै नोंथां।
औ औ।
अब्लाबो जिखिनि सम मोनो बयबो गामिनि ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा ज' जानानै रंजानाय जायो आरो माने बैसागु बोथोरानो बर' हारिनि सुबुंफोरनि गोसो गोरबोखौ माने गलि होखायो आरो। ओ जेरै बैसा लोगोसे ओ जोंनि मिथिंगा बिफां लाइफां दावसिन दाउला गासैबो माने समाय फ्लेखायो ओ बेफोरबायदिनो बर' ओ बर'ननि सेंग्रा सिख्ला गासैबो माने रंजा खांलायजोंनो ओम गावनि रंजानायखौनो माने दिन्थि सारजोबो आरो। आरो बेनि उनाव जोंहा बैसागु खौ मा होनो जों बांसिनै आबादारिफोरा आबाद मावनायनि सि सिगाङाव ओ खुंनाय जायो। ओ बेवहाय गा गाजा गोमजायै खुंनानै ओ आबाद बेनि उनाव बैसागु बायोब्ला जोङो गावबा गावनि आबादथिलिफोराव आबाद माइ गायनांगौ बेफोर खौ मावनाय जायो आरो बेनिखायनो ओ रंजाखांनानै जोंहा जि खामानियाव ओंखारनांगौ बेवहाय ओंखारो आरो।
औ औ बिदिनो गोबां जोंनि जाबो बिदिनो फानसन उनु लाबोयो आरोना नोंथां। जेरै बेयाव गथ' गथ' गथ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला उम बाहागो लानो हानाय खेला दं जेरै खाबादि दं बारनाय खेला दं बिदिनो रोजाब नाय, मोसानाय बिदिनो बायदि बायद खेला लानानै मोनसे माने खालामनानै हगार हरो आरो ना नोंथां। बिदिनो नोसोरनि जास। दि फानसन ना? उम
नोंथां जोंहा स
बिदिबा नोंथां जोंनिया रायलायनायनि समाबो जाबाय बिदिबा दोनथनोसै नामा?
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ औ दे बिदिबा जोङो दोन्थ'नोसैना नोंथां?
औ दे।
औ गोजोनथों